खोनादोंना नोंथां औ नोंथाङा फ्रि नामा?
औ फ्रि दङ।
अ बिदिब्ला आङो नोंथांजों मोनसे टपिक सावरायनो होननानै हरदोंमोन। नोंथाङा दसे सम होनो हागोन दा?
औ हागोन नोंथां हागोन।
औ जेन'बा जोङो जिब जुनार होननानै बुङोब्ला मोनथिखायो नङा होमबा?
औ
ओ जोंहा जिब जुनार होननानै बुङोब्ला माखासे न'आव फिसिजाग्रा दङ बेनिफ्राय माखासे हाग्रायाव थाग्रा दङ दैयाव थाग्रा बोरियाव थाग्रा दं। बेनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
औ नंगौ नोंथां हागोन ओ बोरि बोरियाव थाग्रा जिब जुनार होननानै बुङोबा जेरैहाय ओ मोसौ बोरमा अमा ओ बिदिनो गोबां रोखोमनि जेरैहाय हाग्रानि हाग्रानि दाउ दाउ बेबायदि आरो आरो दैयाव थाग्रा होननानै बुङोबाथाय जेरैहाय जेनेबा ओ नाबो बुंजायो ओेरैहाय ना औ बिदिनो गोबां रोखोमनि गांजेमा एंखावरि बिदिनो गोबां बायदि बायदि दं आरो औ बोरियाव थाग्रा होननानै जुनार बुङोबा जेरैहाय जेनेबा नआव फिसिनाय जेरैहाय जेनेबा ओ बोरमा औ जेनेबा बोरमानिफ्राय जोङो बिबायदिनो जेनेबा फिसा मोननो हायो। बे फिसाखौ जों जुदि ओ गिदिर गोलाव खालामनानै जों जुदि फानोबा बेनिफ्राय जों रां मोननो हायो बे रां खौ जोङो जोंनि नांगौ खामानियाव जोङो बाहायनो हायो जेरैहाय बेमार आजार एबा अबावबा थांनो बा अबावबा थांस'नोबा बेयावबो जोबोद बेबायदिनो हेफाजाब होयो आरो कलेज कलेज एबा स्कुलावबो जुदि एदमिसन लानोबा बेयावबो गोबां रोखोमनि सहाय होयो। आरो मोसौ मोसौ होननानै बुङोबा जोंनो मोसौआ जेरैहाय जेनेबा जोंनो गोबां रोखोमनि बेबायदिनो गाइखेर गोबोर हासार बेबायदि होयो आरो। औ आरो बिदिनो ओ अमा होननानै बुङोबा अमाया जेरैहाय जोंनो जेनेबा अमाखौथ' जोङो गोदोनिफ्राय‌ आबै आबौ उदैनिफ्रायनो जेरैहाय ओ बोसोर बोसोर गोदान एबा बोसोराव जों जेनेबा मागो दमासिफोराव जों जानो थाखाय अमाखौ खौ जों जेरैहाय फिसिनाय जायो आरो बे अमाखौ जेरैहाय जोङो बेखौ जोङो बाजारावबो बुथारनानै जोङो बेनिफ्राय बेदर फाननानै जों रां मोननो हायो।
औ
औ आरो अमा अमाखौ जोङो फिसा जाहोनानैबो बे फिसाखौ जों फानोब्ला जों बेनिफ्रायबो फैसा मोननो हायो आरो।
औ औ।
औ
जेन'बा रांखान्थि बिथिङाव जों मदद मोनो आरोना।
औ नंगौ नोंथां नंगौ। ओ नोंथाङा एसे बुंनानै होग्रोलाय।
औ नंगौ नोंथाङाबो ओ मोजाङैनो गुवारैनो जेनेबा जिब जुनारनि सोमोन्दै फोरमायनानै होलांबाय। दा आंबो आंनि मिथिनायखौ नोंथांनो फोरमायगोन। ओ जोंहा जिब जुनार होननानै बुङोब्ला न'आव फिसिजाग्रा आरो हाग्रायाव थाग्रा दङ नङा होमबा नोंथां। ओ जेरै ओ न'निखौ बुंग्रोनोसै आङो न'आव फिसिजाग्रा जिब जुनार बेफोर होननानै बुङोब्ला जोंहा गिदिरनिफ्राय लानानै फिसासिम दङ जेरै
ओम नंगौ
ओ दाउ, फारौ, अमा, हांसो
औ
बिनिफ्राय ओ मोसौ, बोरमा अमा, मैसो बेनिफ्राय आरो गराय बेनिफ्राय जोंहा दैयावबो फिसिनो हानाय माबा जिबफोर दङ जेरै ना ना फिसिनानैबो जोङो ओ गोबां रां खामायनो हायो आरो जेन'बा जोङो मोनसे फुख्रियावहाय ओ ना फिसिनानै फानना फाननोबो हायो जानोबो हायो बेनिफ्राय बे फाननानै मोननाय रांजोंहाय जोङो जोंनि न'खरखौ माने न'खर खरसा खालामनाय बा गथ' गथायाइ फोरोंलांनाय न'खर सालायनायावहाय जोङो ओ मदद मोनो आरो बिनिफ्राय जों ङो दाउ होननानै बुङोब्ला जोङो दाउनिफ्राय दाउदैबो मोनजायो आरो फाननोबो हायो आरो दाउ बेदरफोर खौबो जों दाउफोरखौबो फाननो हायो बेनिफ्रायबो जोङो रां आरजिनो हायो।
औ
औ बिनिफ्राय आरो जोङो मोसौ होननानै बुङोब्ला मोसौनिफ्रायबो जोङो गाइखेरबो मोनजायो आरो फाननोबो हायो ओ बिदिनो मोसौनि गाइखेरनिफ्राय जोङो माखासे माबाफोर जाग्राफोर दिहुननो हायो जेरैहाय गायखेर दाखा बिनिफ्राय ओ बाथार माबा माबि ओम माखासे रोखो मनि मेथाइफोर दिहुननो हायो आरो जोङो बेयावबो बेनिफ्रायबो मुलाम्फा जायो। आरो बिदिनो बोरमा होननानै बुङोब्लाबो जोङो बोरमाखौ ओ जानायावबो बाहायो बेनिफ्राय ओ फाननानै बोरमा बोरमाखौ फाननानै बा जोङो बेदरखौ फाननानै बिनिफ्रायबो जोङो रां आरजिनानैहाय न'खर सालायनायाव मदद मोनो ओ बे फोरनो जोंहा आरो अमा अमाथिं नायोब्लाबो बेनो जोङो अमानो ओ बोसोर बोसोर दाना जाहोनानै जेन'बा फिसियो बिनिफ्राय जों अमा फिसाफोर फाननानै बा अमा बेदरखौथ' जोङो बयबो जाखायो हिसाबै बेदर फाननानैबो बिनिफ्रायबो जों रां आरजिनो हायो।
नंगौ
जोङो औ बिनि अनगायैबो जोङो माखासे ओ हाग्रायाव थाग्रा जिब बा दाउ सखाफोर बेफोरखौबो जोङो न'आवबो फिसिनो हायो। जेरै बाथ' दाउस्रि ओमफाय बेफोरो माने हाग्रायावबो थायो बा न'आवबो फिजायो आरो। आरो सेसा बेफोरबो न'आवबो फिजायो हाग्रायावबो थायो। बिनिफ्राय ओ हाग्रायाव थानाय जिब जुनारफोरनि सोमोन्दै आं नोंथांनो एसे फोरमाय बावगोन। ओ जोंहा हाग्रायाव मा मा थायो होननानै बुङोब्ला ओ जेब्रा, जिराब बिदिनो मैदेर, मोख्रा मोसा, लख्रा बेफोर थायो। बेफोरो माने माखासे गांसो जाग्रा माखासेया बेदर जाग्रायाव थायो। ओ बेदर जाग्रा जिब होननानै बुङोब्ला। जोंहा सिंह बिनिफ्राय मोसा बेफोरो माने गावनिख्रुइ फिसा फिसासिन जुनारफोरखौ जायो आरो। बेनिफ्राय गांसो जाग्रा होनोबा ओरै फिथाय सामथाय जाग्रा ओ माबा थाबाय मोख्रा थाबाय मैदेर बिन औ बिनिफ्राय आरो हाग्रानि गरायफोरबो थायो। नि फ्राय जेब्रा, जिराबफोर बिसोर माने गांसो फिथाइ सामथाइ इदि जानानै थांना थायो आरो। दा औ बेफोरो माने हा-हाग्रायाव थायो। आथिखालाव हाग्राफोरा माने बांसिन सुबुं अनजिमा बांनायनि थाखाय ओ बिसोरो हाग्रा हाजो फ्राव थानो जायगा गैयैखाय बिसोरो सम सम जोंनि माने हायेनफोरावबो फैनायखौ जों नुनो मोनो। ओ जोंनि गाहाय जायगाफ्राव ओंखारख्लाय बोनानै बिसोर मैदेरफ्रा माब्लाबा जोंनि ओ आबाद बा न' बांफोरखौ सिलिं खार खालाम फैनायफोरखौबो जों नुनो मोनो आरो। बिनिफ्राय नोंथाङा ओ दैयाव मा मा जिब जुनारफोर थायो। बिनि सोमोन्दै एसे फोरमायबावनो हागोन नामा?
औ दैयावथ' जों ओरैनो जेरैहाय जेनेबा आं नामफ'खौ नामफोरखौ बारा मोनथि जोबा।
औ जेरै जेन'बा ना ना औ
आरो जेरैहाय जेनेबा खासेवखौबो बुंजायो जोङो।
औ औ
औ बेथ' दैयावनो थायो नालाय।
औ जुदि गोलेरफोर
औ गोलेर थायो। औ नंगौ। औ नाथुर औ बामि बिदिनो औ साम', सिंगि, मागुर जरै हायदि औ
माने नानि बेलायावबो ना होनोब्ला गोबां रोखोमनि नाफोर दं आरो ना। औ जेरैहाय गोरै, नास्राय, फिथिख्रि बिदिनो खुसिया नाथुर मि सिंगि मागुर बेफोर थाहैबाय।
नंगौ।
औ
उम
बिनिफ्राय ओ जिब जुनारनि बेलायाव मा मा जिबा मा मा जुनारफ्रा जाजायो। बेखौबो आङो नोंथांनो एसे फोरमायनोसै।
औ फोरमाय जागोन
जोंहा न'आव फिसिनाय होननानै बुङोब्ला दाउआबो जों जाजायो बेथिं अमायाबो जाजायो बोरमा बेनिफ्राय ओ फुख्रि थायो नङा होमब्ला ओ फुख्रियावबो जोङो नाफोर फिसियो माखासे बे ना खुसिया खांख्राइ साम' बेफोरबो जाजायो बेनिफ्राय आरो ओ जोङो ओरैनो हाग्रानि जुनारफोरखौबो मोनोबा माखौबा माखौबा जायो आरो ओ ओ सेसा एन्जर इफोरखौ हाग्रानि जुनारबाबो जोङो जायो आरो आंनि मिथिनायाव औ बिनिफ्राय बिदिनो ओ जोङो जिब जुनारफोर फिसिनानै गोबां रां आरजिनो हायो बेखौ नोंथाङाबो बुंबाय आंबो बुंखाबाय ओ जोङो माबायदि ओ मुलाम्फा मोनो होननानै बुङोब्ला जोङो बै जिब जुनारफोरखौ फाननानै बा बेनि फिसाफोरखौ बाराय होनानै फाननानै जोंनि माने गथ' गथाय फरायहोनाय माब्लाबा लोमजा साजायाव बा नोंथाङा बुंनाय बायदिनो कलेजफ्राव एडमिसन लानाय बा इमारजेन्सि फर्म फिलाप खालामनाय मानाय बेफोराव माने जोंहा बैफोर जिब जुनारफोर फाननानै बा फिसिनानै दोनथुमनाय रांफोरखौ जोङो बाहायनानै ओ जोंनि थांना थानायनि राहाखौ गोरलै खालामनानै लानो हायो आरो
नंगौ नोंथां
औ बेबायदिनो बिनिफ्राय नोंथाङा माबाफोर बुंबावगोन नामा
औ दा जोंनाथ' समावबो बिदिनो जेनेबा लासै लासै जानानैबो फैबाय नङा होमबा नोंथां औ
बिदिब्ला दोनथ'लायनोसै नामा
औ दे जागोन दे औ औ उननि समावहाय जेनेबा मोजाङै रायज्लायसिगोन औ गोजोननाय थाबाय नांदों औ दे औ